ह
औ नोंथां खोनादों?
अ औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ
नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथां?
अ आं दायो ओरैनो दंथ'यो जेबो खालामथ'वाखै नोंथां।
अ होनोमबा नोंथाङाथ' फ्रियैनो दङ।
औ औ फ्रियैनो दंथ'यो।
बिदिबा नोंथांजों एसे दिनैनि दिनाव माबोरै बारलांखो मा मा मावखो बेखौ सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिबा नोंथाङा दिनै मा मा मावनानै दिनैनि दिनखौ बारलांहोखो एसे अननानै खिथाहरदो नोंथाङा।
अ अ दिनैनि दिना दिनैनि दिन माने जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय ओमफ्राय माइ गायनायानो सोलिगासिनो नालाय ओमफ्राय जों माइ सानसे सानसे माने गायनायानो जाबाय थादों आरो। फुङावहाय जों फुंनि ओंखाम जाखांना फुंनि न'आवहाय खामानि मावस्रांनानै आदथा बा साराय सातथा बिदि सातथााबा फावनो थाङो आरो ना। दुब्लियाव माइ गायनो। ओमफ्राय बेनि ओमफाय आरो जिनै बा जिनै लोगो लोगो जोङो ओंखाम जानो फैफिनलायबाय‌। दासान्दि बोथोरानो ओरैबायदि सान्दुं दुंदों साब थासेयानो जानसै आरोना ओमफ्राय दै औ औ दैफ्राबो गैया नालाय बिनि थाखायनो माइ खौबो हाखु दाखु गायनाय जागासिनो आरो दासान्दि गासिबो सान्दुं गोसाबाबो गायहैनांगोन।
अ नंगौ नामा नोंथां? सान्दुङा जोबोद गोसाजादों नामा नोंथां?
सान्दुङानो जि गोसा सानबासो सानबा माने सप्तासेयानो जाबाय आरो ओइ दाखालि बिनि सिगाङाव खेथि जि अखा हानानै बाना जाखांबाय बाना जानानै बिनिफ्राय गामियानो माने जि गाज्रि अबस्था जादोंमोन जोंना दैबाना बिराद जायो आरो जोंनि माबायावहाय ओमफाय नै ससेयाव जायाबाबो ओरै ससेयावनो गामि ससेया माने दैजोंनो लोम जोबखायो आरो न' सिंमानि बिराद गोदौ जानानै ओमफ्राय बेयाव जि हाखांनानै बेनिफ्राय दायो सप्तासेनो जाबाय ओरैबायदि गोसा सानदुङा। थानोनो हाया माने औ औ दैयानो फुदुंनाय बायदि ओरैबायदि गुदुं नाफ्रानो थैलाजोबबाय आरो दुब्लिफ्रावनो नायाबो ओरैबायदि जि मोनो नाखौबो गुरबानो ओमफ्राय जोङो दा सानफ्रामबो दुब्लियावनो माइ गायबाय थानायजों खोथिया फुबाय थानायजों समखौनो मोनाखै आरो
औ औ
बिदिनो गायनाय फुनायजोंनो दिना जोंना दासान्दि सानफ्रामबो बिदि होनजायो आरो। सानसेबो बाद गैयै फुं बेला गायनांगौ जायो। ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा खालामनानै दिनै सानसेखौ थांहोखो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ खिथानो हागोन नोंथां आंबो बिदिनो। दाथ' आरो बोथोरा माइ गायनायनि बोथोर नालाय नोंथां
औ औ
औ माइ बिदिनो फुङावहाय बिदिनो न' सिला सिबस्रांनानै बासन बरथन सुनानै ओंखाम ओंख्रि संखांजोबनानै जोङो जानानै सुस्रांना गालांनानै जोंबो बिदिनो टाइम टाइम जायोबा सातथा जायोबा जोंबो जोंनिथिंबो सातथायावनो ओंखारो नोंथां माइ गायनायावहाय
औ
औ ओमफ्राय थांनानै बिदिनो माइ गायहैसिगोन सातथानिफ्राय सातथानिफ्राय जोंहाबो बार'था थायावनो गयो नोंथां
औ औ
औ आरो बार'था जाबाथ' सान्दुंफ्रानो ओरैबायदि गोसा जाखायो। खायो बिखुंफ्रानो खामलाबजोबनो नागिरखायो नोंथां।
औ नोंथांनिथिंबो सान सान्दुंआ बिदिनो जादों नामा जोंथिंनि बायदि
औ औ जादों नोंथां एखेबारे गंनानै माइ गायनो हाया हाया मोनो ओरै दैनि खफ'आव गुदुंजों दैया गुदुंजों माने बिराद खस्थ' मोनो आरो देहाया
औ
औ आरो बार'था जाबा फैनानै औ
बिदि बुंलायनोखौ
औ बार'था जाबा जोंङो न'आव फैनानै बिदिनो जोंङो फुंङावनो संना गालांखानाय ओंखामफोरखौ ओंख्रिखौ संनाय संखांनायखौ जोंङो जाफैयो जानानै बिदिनो जोंङो दसे जिरायो जिरायनानै आरो बासन बरथन सुस्रां खांजोबनानै जोंङो दसे रेस्ट लानानै जोंङो आरो दुब्लि फारसे थांनाय जायो आरो। जोंङो इदिनो थिनथासोआव ओंखारलांफिननाय जायो नोंथां।
औ औ
औ गरमाबो दा अयथासारना बिरादनो
औ औ
औ आं दा बाराद्राय गरमखायनो हाजिरा लानानै गायगासिनो नोंथां उफाय गैया।
ओमफ्राय नोंथांमोना थायस' बायसो माइखौ नोंथांमोना गायखांबायना दा?
अ आं गायखांथ'वाखै नोंथां दंबावो।
अ अ अ अ बेसेसो बुरजा दंबायो? अ नंगौ नामा उम।
नोंथांङालाय बेसेथो बुरजा दंबावो?
जोंनाबो दंङ एसे बांद्राय इसिबां मानिबो गैला आरो नों थां ओमफ्राय जोंहा गाबोन गायनो नागिरदों। बे दैनि दैनि थाखायनो माने दाखालि बाना जाबाय दायो ओरैबायदि माने खरान होनाय बायदि जाबाय आरो ना। दैयानो गैला। औ औ ओमफ्राय जोंना न' खाथिनि खाथि खालाबो गायनो नागिर दों दैयानो गैला नालाय बेनि थाखायनो बै दै सारग्रा मेसिनजोंसो दा सारलाय लायनाय जादों आरो नोंथां।
अ बिदिसो जादों होनबा नोंथांमोनथिं।
औ औ ओमफ्राय जोंनाथ' इसिबां दैनि बारा माबा जाया आरो। दा दै एसे आंखाल जानायखौ जोंहा जाय माने सान्दुं दुंबाय थाबा दैया दैया बारा थायाना बेखिनिखौ जों जों हा बै अखा हाबाय थानाय समाव गायग'ना लानो हाबाय आरो।
अ बिदिबाथ' मोजांनि बाथ्रा नोंथां।
दा जेसेखिनि दंङ बेयो एसे दलहा आरो ओमफ्राय दैया दा एसे थोजासेया दंथ'यो। ओमफ्राय बे साननैसोनि गेजेराव गायग'नो हागोन आरो जुदि बेखौ बारग'योबा जोंहा बो बिदिनो मेचिन लागायलायनाय बेफोरबायदिसो जासिगोन आरो।
अ मेसिन औ औ
बोथोराबो अखा हानायबो जाया माबो जाया जाबाय थादों। जोमोय लाय एसे एसे लायो ओरैजाय खाथि खाला ओरै खोमाबा मोफ्लामनायफोरखौ नुयो खिन्थु जोंनियाव अखायानो हायाखै आरो।
अ जोंथिंबो बिदिनो खुलिदों दा बोथोरा गरमा बारा जादों अ अखायाथ' बुहुद खम जादों।
औ औ
औ दा एसे अखा हायोबा बयबो मोजां जागौमोन आरो।
औ औ बेफोरखौ बे अखाखौनो एसे आसा खालामदोंमोन मानसिफ्रा। नाथाय अखायानो गैया माथ थो अखायानो हानो हाला मा जाखो।
औ
दाख्लै जेखिनि आमथिसुवानि सिगां गायदोंमोन बे समाव जोबोद मोजां जाबाय आरो आराम हाबोनानै होबाय थादोंमोन ना एसेबां माने बाना जालायनाय बो नङामोन आरो थोजासे बिदिनो जखानि जखानि हाना होबाय थादोंमोन।
अ।
थु दाब जै दाखालि बाना जादों बेनो लास्ट होनजाथ'यो आरो दायो। दासिमहालागै अखा हानाय हबथासे। औ औ सप्तासेयानो जाबाय ओरैबायदि सानदुं। माने नयथा सोनि ओमफ्रायनो दैखौनो गानो हायि बायदि गुदुङा जाखायो आरो आ थिं फ्रानो आलौ लायजोबो माने। ओमफ्राय हाब्रुखिनि ओरैनो हाब्रु फ्रावबासो गायनो हाबाय ओमफ्राय दैयावबाथ' जों गायनो हायि बायदिखा आरो गुदुंआनो। गंनोनो हाया मोखाङा हाव हाव नांहाब‌ जोबखायो आरो।
औ। होमबा नोंथांमोनथिंबो बिदिसो जादों होनबा जोंथिंबो बिदिनो जानानै दङ दा।
औ औ औ‌।
औ।
जोंनि ओरै खाथिनि खाथिनि माने जोंनि गामियानो ओरै फारसेथि माने जोंना गामिया सानजा सोनाब गोलाव नालाय ओमफ्राय जोंनिया ओरै खोलासे खोला लाइनाव जायो आरो ओमफ्राय जोंनि ओरै गामि जों गामिनि साहा लाइनथिंथ' दैयानो गैला आरो रानस्राव स्राव माने दैयानो रांखं ख्रिजोब्बाय दैयानो गैस्रा खाला माइ गायनोनो
गायजाथाव बायदिखौनो नंङा आरो सबायथिलिफोर बेफोरबायदि फोजानायसो जाबाय आरो हारावराव हालौवखानाय फोराबो। ओरैबायादि गाज्रि अबस्था जाना दं आरो
बिदिबाथ' अखा हायाबा माइखौ गायनो मोननाय नंला सोरबा सोरबा नोथां।
औ औ बिदियानो जानानै दंथ'यो दासानदिनि गेजेराव आरो
औ।
बे साननैसोनि गेजेराव जुदि अखाया हायोब्लासो गायनो मोनसिगोन आरो नङाब्लाथ' दासान्दि जेरै बोथोरा थाबाय थादों माने गरम सान्दुं गोसा बेफोरबायदि‌ थाबाय थाबा थ गायनो मोननायानो नंथ'ला होनजायो आरो। मसिनजोंबो एसेबां थोजासेखौ सारनो हायाना एसे एनैया थो एफा बुरजा बुरजा हाबो गोनांफ्रा एसे एनै एसे एनै हाफोरखौथ'सो जों मेचिनजों सारनानै गायबाय
औ औ।
बिदि आरो अबस्थाया
हबाथ' अखा हायाबा गोबां खस्थ' जासिगोन
औ बिदि होननायानो जाबाय नोंथां।
औ औ बिदिबा नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा? उनाव सावरायफिन जासिगोन। औ दे होमबा नोंथां। औ औ।